ओ हेलौ ओ नोंथाङा फ्रि ना
औ औ दे आं बेैनो औ
ओ होमबा नोंथाङा आ जों दसे सम सावरायफानो हागोनना नोंथां
औ औ हागोन नोंथां हागोन
अ होनबा मोनसे आयदानि सायाव जोङो सावरायदिनि बे आयदायानो जाहैबाय ओ जानाय लोंनाय मा ओंख्रिखौ जोङो माबायदि सङो बिनि बागै रालायनोसै ना मा होनो नोंथां ओ होमबा नोंथाङा आंनोहाय सुंद'यै ओ नारजि आरो अमानि संनायखौ माबायदि सङो बिनि बागै खोन्थादो आरो नारजिखौ माबायदि बबेनिफ्राय मोनो बेखौ खोन्थानो हागोन ना नोंथां
औ औ हागोन नोंथां माने जोंनियाथ' औ औ जोंनियाथ' नारजि होनोब्ला माने जों बेखौ माने नारजियाथ' ओरैनो जाया नालाय माने जों बेखौ माने गिबियावनो फाथो फाथोखौ फोग्रोनाय जायो नालाय बे फाथोनिफ्राय जोङो खानानैहाय बिलाइखौ खानानैहाय जोङो फोराननानै दोननाय जायो आरो फोराननानै बेखौहाय जों जेब्ला रानो अब्ला गोरान जायोबा माने बै फाथोआनो माने नारजि महराव मा होनो सोलायो आरो जेरै जों बे नारजिखौहाय जों माने जों गुबुन गुबुन रोखोमै माने जायो आरो सोरबा खायसेया ना गोरानफोरजोंबो माने अ खायसेफ्रा अमा बेदर जायैबो थायो नालाय बेनिखायनो माने खायसेफ्रा माने ना गोरान होनानै बा इदिनो लकेल दाउफोर होनानै बेफोरबादि संना जायो आरो बांसिनानो माने नारजिखौहाय माने अमाजों संना जानायखौ जों मोननो हायो आरो ओरैजाय नारजिखौ आं नारजि संनायखौ बुंनोसै गिबियावनो माने जों नारजिखौ खाय से ओरैनो सुस्र'योबो माने ओरैनो सोमनानैबो दोनो आरो सोमनानैहाय माने सुखांनानैहाय जोङो बेखौहाय आरामनो माबागोन आरो रुग्रोगोन आरो रुग्रोनानैहाय बेखौहाय माने जोङो संख्रि एसे खारै एसे होननानै संग्रोनाय जायो आरो बिनि उनावहाय जोङो बैखौहाय अमा बेदरफोरखौहाय माने जोङो एवनानै लाखिगोन बिनि उनाव मस्ला मस्लि होना नै एवना लाग्रोसिगोन बेनि उनाव जुदि नारजियाहाय मा होनो रुयोब्ला माने जोङो बैखौ सागं ओ खायसे आरो रु मा होनो रुइजायो ओमफ्राय खायसे आरो माने गेब्लेेजाया नालाय बिनि थाखाय माने सागं सानाय जायो आरो बै सागं साखांबाथाय माने जो नार्जिया गेब्लेेजोबबाथाय दोलो दोलो जाबाथाय जोङो बै बेदरखौहाय माने ना मा होनो बेदरखौ होसनसिगोन नङाबा नारजिखौहाय बै बेदर एवनाय मा होनो दोआवहाय बासनावबा बेवहाय माने समा माबा सिगोन आरो संसिगोन आरो आं बांद्रायबो संफेरनाय जायाखै नालाय दिनैसिम बेनिखायनो मिथिया आरो माने संनायखौ नुनायखौहाय खिन्थानाय जाबाय नोंथांनो ओ नोंथाङाबो जुदि मिथियोब्ला एसे फोरमायदो आंनो आं माने बाराबो मिथिया आरो नार्जिजों अमा इदि संनायखौ आं संफेराखै नालाय
औ नारजि होननानै बुङोबाथ' जोङो नार्जियाथ' गोखा गोदै थायो नङा होमबा
औ औ
खौहाय जोङो मा फाथोनिफ्राय बख'ना लाबोग्रोननाय जायो आरोना जेला फा थोया रायो अब्ला बेनिफ्राय मा बिलाइखौ खानानैहाय बेखौहाय मा सान्दुङाव फोरानना लाफैगोरो बेनि उनावहाय बे खौहाय ओ जेब्ला रानो अब्ला बेखौहाय दैयावहाय बाल्थिङाव लां नानै बेखौ सो सोमनानै दोनग्रोनाय जायो आरोना। बिनि उनावहाय रोदाखौ गारनानै बिलाइखौ लायो। बिनि उनावहाय बेखौहाय ओ जाय बेदरजों संगोन हमनानै लादो अमाजों संगोन। अमाजों संनो थाखाय जोङो सिगाङावहाय नोंथाङा थ' ओंखाबाय बेदरखौ जों सिगां एवगारनानै लायो नङा होमबा बिनि उनावहायसो जोङो मा नारजिखौ होयो बेबायदि थिगबायदिनो बे बिदिनो सङो आरोना आरो खायफाया सदा होयो आरो खायफाया मा होनो बेखौहाय खारै होयो आरोना
औ औ
खारैखौहाय सिगां जोंझे सगना दाखोन उनाव बिनि दैखौ होनानै लायो आरो जाहाथे बियो लिमोनला जानो हानाय बायदि।
ओं
बिनि उनावहाय बेखौ जेब्ला संखांनायनि उनाव जेब्ला बियो गुरै एब बा ओ गिलिजोबो अब्लाखौहाय जानाय जायो आरो ना। आरो अनलाजों दावजों जोङो सा संनानै जायो मा संनानै जोङो बेखौ माबोरै जायो होनोबा। ओ सिगां जोङो मा अनलाखौ जोङो सिगाङावहाय ओ मा बेखौथ' माइरंनिफ्राय गुन्दै खालामना लागोरनाय जायो नङा होमबा। बेखौहाय ओ ग्रेन्दार नङाबा मा ओ इखौ उवाल फोरनि गेजेरजों बेखौहाय ओ देनानै गुन्दै खालामगोरो आरोना। बिनि उनावहाय बे खौ देनायनि सिगाङावहाय जोङो मा बेखौहाय सोमनानै दोनग्रोना जायो। बिनि उनावहायसो जेब्ला गुरै जायो अब्ला देयो एबा ग्रेन्दाराव होयो आरोना। बिनि उनावहाय जेब्ला ओ जाय बेदरजों संगोन। बे बेदराखौ जोङो सिगांआवहाय एवनानै लाग्रोयो आरोना। जाखिनि मस्ला मस्लि ओ सामब्राम, सामब्राम गुफुर, बानलु आरो बेनि लोगोसे मा हाइजें बेखौ होनाय जायो आरो ना। जाहाथे मोजां मोदोमो। बेखौ सिगां एवखांनानै लाखांनायनि उनावहाय जोङो मा ओ सिगांहाय ओ अनलाखौ जोंनि बायदि संनायावहाय आरो ना। नोंसिनाथ' माबायदि सङो। अनलाखौ सिगां होखांनायनि उनावहायसो मा जेब्ला बिदि एसे गोदौयो अब्ला बेदरखौ एवख्रांनानै दोननाय बेदरखौ होनानै बेखौहाय फोमोनना लानाय जायो आरो ना। आरो बिजों लोगोसे ओ बेखौहाय जानाय जायो आरो ना। आरो नोंथाङा ओ गुबुन मैगं संनायनि बागै आरोबाव हमबावनो हागौ नामा नोंथां?
औ हागोन ना नोंथां। माने जोंनाथ' अनला खौ नोंथां बुंलांबाय दानो बेदरफोरजों संनायखौ ओै ओरैनो जों अनला ओंख्रिखौ आरो मेवायफोरजों बा मुदुफुल बिबार बा बिदिनो बासिखि बिबार इदि होनानैबो जायो आरो जोंनि ओनसोलावहाय माने खायसे खायसे माने माने जि जे जों थावनाय मोनो माने बेजों संना जायो आरो जों ओरैनो। अनलाखौथ' जों आरो ओरैजाय गाम्बारि बिबार ना मा होनो? बेजोंबो जायो आरो। आरो खारौ खान्दाय मोननाय समावहाय खार' खान्दाय बि बिबार होनानैबो जायो। आरो दाथ' औवा मेवाइ मोनखायो जिहेतु औवा मेवाइफोरखौहाय जायो आरो। ओमफाय जुदि जोंङो औवा मेगंखौ जों जिथिया मा होनो मेसेङाव थ' औवा मोना नालाय बेनिखायनो माने औवाखौ गोखै मा आसार खालामनानै दोननाय जायो आरो। औवा मेवाइनि आसार ओमफ्राय बेखौहाय माने ओ मेसें बोथोराव बानायाव जों मेवआ गोखैजों अनलाजों जायो आरो। आरो बिदिनो ओ गोबां मैगं दंबावो जोंनिया सबाय जेरै सबायजों साम' दं। जों सबाय साम'खौ माने जों बिदिनो संना जायो आरो बर'फोरनि ओंख जिहेथु माने जों आं सबायाइ ओं ओंख्रि संनायनि बागै नोंथांनो एसे फोरमायनोसै सबायजों साम'जों माबायदि सो बेखौ माने जों गि बियावनो माने साम'खौथ' जों जानला मला मोना नालाय जेनेबा दै माबा फुख्रिफोरावसो मोनो नालाय बेनिखायनो जों ओ औ माने दैमा फोरनिफ्राय बा फुख्रिफोरनिफ्राय खुनना लायबाय नङाबा आरो जुदि मोनथाराबा माने बायनानै लाबोबाय बिनि उनावहाय जों हरसेबा इदि हरसे सोमना दोनग्रोबाय बिनि उनावहाय जोङो। हरसे सोमखांनानै माने दाखोनखौ बोखार ग्रोबाय। दाखोनखौ बोखारखांनानैहाय जों बिनि खिथुखौ मा होनो दानस सबाय दानस'नायनि उनावहाय जोङो माने फुवालासिनो माने जोङो गोखै जेनेबा नारें बा खामब्रेंगा बिनि रोसिफोरखौ नानै दोना म बैफोर मै म गावनो ह मा होनो रुइगनानै साफा जायो आरो बेनि थाखाय जों माने बिदि खालाम आरो जोंनियाहाय ओमफफ्राय बेखौ साफा खालामखांनानैहाय जों साम'खौ एवफ्रामग्रोना लाबाय एवफ्रामग्रोना लानानैहाय संखजों संख्रिजों एवफ्रामग्रोना लाबाय बिनि उनावहाय जोङो
औ
बेहाय मे सबबायखौहाय माबाय आरो रुग्रोना लाबाय रुग्रोनना लानानै उनावहाय खार माने एसे मा होनो थाब रुइनायनि थाखाय माने खारै होनानै लाग्रोबाय आरो खारैजों संख्रि होनानै रुबाय रुखांनानै जुथिया मा सबाइाया रुयो अब्ला बेखौ सागं सानानैहाय जोङो बेयावहाय बानलु संख्रि बानलु संख्रि मस्ला मस्ला मस्लि बिदि देनानै होबाय आरो सिम्पलनो बिनि उनावहाय जों जुदि बै सबाया मा होनो मा होनो सागं साखांनायनि उनाव बैफोर बानलु संख्रिखौ होखांनायनि उनावहाय साम'खौबो होसनबाय आरो होसनखांनानैहाय माने बिदिनो मोनजासे जुदि साम'आ मोननाय बायदि रुवानो गोदौहोनानैहाय बोखांनाय जायो आरो नोंथां नङामोनहा आरो नोंथ्राबो बेफोरनि ओंख्रिफोर मा मा मैगंखौ नोंसिोरनि ओनसोलाव जायोबा बेफोरखौ एसे फोनबावदो
औ जोंनि ओनसोलाव जोङो दाथ' गरम बोथोर नङा होमबा जोङो गरम बोथोरावहाय जोङो मा मैथा आरो अमा बेजों संनायनि बागै आं होनोसै
औ
मानो होनबा गरल माइथाइमावहायथ' गरम बोथोरावथ' गोखैखौ जानो मोजां मोन नङा होनोमबा जाहाथे आं राय बायदि सिगांहाय मा जोो मैथाखौ सिगां खागोनानै लाग्रोयो आरोना
औ
आरो बेखौ खाखांनायनि उनावहाय जेब्ला बिलाइखौसो जायो नालाय बेखौहाय
औ
बिलाइखौ बिदिनो सुनानै मोजां सुनानै बेखौ साइडाव दोनखांनायनि उनावहाय आरो अमा बेखौबो जाखिनि जानांगौ माने अमाखौथ' बांसिन मेजेमजों गोखै बुस्थुखौ मेजेमजों जानाय ज नङा होम्बा
औ औ नांगौ
जाथे आं गायनो हायि बायदि आरो मेजिनजोंसो मोजां जाना जायो नालाय बेखायनो
औ
अमाखौ जोङो सिगाङावह जोङो सुना लाबोखांनायनि उनावहाय मो बिदिनो सामब्राम हाइजें बेजों लोगोसे मा बानलु बायदि बायदि रोखोमनि मस्लाफोरखौ सिगां साइदआव लाखांनायनि उनावहाय जेब्ला सारायखौ अराव जानो आरो बेजों लोगोसे थावखांनायनि उनाव सामब्राम बानलुखौ सिगां होखांनायनि उनाव हाय मा बेदराखौ होगां होग्रनाय जायो आरोना बिनि उनावसो मस्ला म जे बेजों लोगोसे हाइजें आरिफोरखौ होबाय सामब्राम गफुर आरिफोरखौ देनानै लाखांनायनि उनाव होबाय बेखौ सिगां एवफ्रांनानै लाग्रोबाय आरोना हालदै होनानैहाय।
औ
आरोि गय एवफ्रुमा लाखांनायनि उनावहाय मा बेखौ जेब्ला हाइजें माबाखौहाय मैथाखौहाय होयो आरोना होखांनायनि उनाव बिदिनो खोबनानै दसे स आरोोना जाहे म थानि बिलाइनि दैया गगजबनो हानाय बायदि आरो बेजों लोगोसे मा। दै होखांनायनि उनावहाय बेखौ फोमोननाय जायो आरोना आरो बेजों लोगोसे मा खायफाया बिदिनो बाजा-फाजा जायो आरो खायफाया बिदिनो बिदै जायो आरोना। आरो गोलोम बोथोराव आंनि बायदिब्लाथ' बिदैया मोजांसिन होननानै आं सानो आरोना। आरो नोंथाङा औ औ आरो नोंथाङा लाफा ओंख्रि संनायनि बागै एसेखौ खोन्थानो हागोन ना नोंथां?
औ जोंथ' लाफाखौ मा होनो खारैबो जायो ओरै बिजाय मैद्रुबो जायो ओमफ्राय आरो फाजाबो जायो आरो खायसे खायसे माने गाव जेरै जानो गोसो बेबायदि संनानै जानो हायो आरो जों लाफाफोरखौहाय माने जों लाफा खारैखौ जानो थाखायबा जोङो माने बेवाहाय मा होनो फिस्ला जानायनि थाखाय जों बेलेग बेलेग मैगं होदेरनांगोन आरो जेनेबा लाब लाफा खुदुना बा बुथुवा बेफोरबायदि सजना बिलाइ बेफोरबायदि होदेरनानै माने जोङो बेखौ खारैजों संनानै जानायखौ जों नुनो मोनो आरो आरो बांसिनानो जों मैद्रु मैद्रु जानायखौबो जों नुनो मोनो आरो लाफाफोरखौहाय नङा होनबा नोंथां माने औ माने लाफा बेफोरखौ माने गोथां मैगंफोरफोरखौ माने अ मा होनो मैद्रु जायोबा माने गोथावसिन थावनाया गोथावसिन जायो होननानै आं बुंनो बुंनो सानो आरो ओम बेलेगफ्रा माबायदि मिथिया आरो ओमफाय जों लाफाखौहाया जों अमा बेदरजोंबो संनानै जानाय बेफोरखौहाय नुनो मोनदों आरो। आरो जों लकेल दाउ बा ब्रयलारफोरजों इफोरबायदिनो माने गोथाव जायो जायो नालाय बेफोरजों संनानै जायोब्ला इनि थाखायखनो माने लाफाजों अमा बेदर संनानै जानाय बेफोरखौहाय जों मोननो थाङो आरो। होमबा नोंथां दिनैनि सावरायनाय आयदाखौ दोन्थ'लायनोसै खोमा ने?
नोंगौनो हागोन नोंथां।
औ दे होमबा नोंथां गोजोननाय थाबाय।